औ खोनाबाय ने एबार हेल' हेल' ए खोदोना खोनायाखै? हेल'
ओ खोनाबाय एबार ने
खोनादों खोनादों हेल' ओ
औ एबार साबसिन खोनाबाय दे नोंनिखौ आंबो मोजाङै खोनाबाय ओमफ्रायहाय माथो खालामगासिनो नोङो दा ए मा खालामगासिनो दा? औ मा मा मा खालामगासिनो नोङो दा?
दं ओरैनो लामायाव दं ओरैनो जिरायना
अ बे माबाखौ मा होनो बिदुं जोंनि बुहुमाव बिदुं बांलांनाय ओ बे बि दुं बांलांनायनि सोमोन्दै नोङो आंनो मोननैसो जाहोन खोन्थानो हागोन ना मा मानो थाखाय जोंनि बुहुमाव गरमा दा बारा जादों ओ देलाय खोन्थालाय
गोदोनिफ्राय आथिखालावथ' गोबां बिदुङा लासै लासैनो बांसिननिफ्राय बांसिन जागासिनो बेफोरनि माखासे जाहोनफोरानो जाबाय आरो बिफां लाइफां दानफायनाय मानसिफोरा बिदिनो प्लास्टिक आरि बाहायनाय बांनायनिफ्राय बांदों बांसिन गोदोनिफ्राय बेफोरनि थाखायनो एसे बारानिफ्राय बारा बिदुंफोरा लासै लासै बारायलांगासिनो आरो माखासे कल कारखाना बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि खुलिलाबायनायनि जाहोनाव माखासे दा बिदिनो लासै लासै गेब्रेंलांनो हमदों आबहावाया
औ
बिदिनो आथिखालाव गोबां बिदिनो बांलांगासिनो आरो बेफोरनि जाहोननि थाखायनो जों बेफोखौ हमथानो थाखाय गोबां राहा खालामनांसिगौ आथिखालाव ओरै बिफांफोर गायनांगौ
प्लास्टिकफोर बाहायनायखौ एदसे खमायनांगौ बिदिनो आरो
औ नोंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ जागोन ओ नोङो जा बाथ्राखौ बुंलांदों दा जे गिबियावनो जाय बाथ्राखौ नों लाबोदों बिफां लाइफां दानफायनाय बेथ' जोंनि ओ थासारि एबा जोंनि दा हालुरारि बिथांखि बेयावहाय गोबां जेंनाजों जोङो मोगा मोगि जानाङो सुबुं माहारिया बांलांनायनिफ्राय बांलांदों गोनांथिया बारा जादों हा हुनि ओ बिबाङा खमायलांदों जाहोनावहाय ओ हाग्रामा ओनसोल फोजोबस्रांनायखौ जोङो नुनो थारमाने बिफां लाइफां बिफां दानफायनाया नांगौनि बारा जानायावहाय जोंनाव दा गोदो जों जेसेबां दुंथाइयाव थायोमोन सिगां समावथ' बिदिनो नैजिबा नैजिस्नि डिग्रि सेलसियास बेफोरबायदि बारहावायावल' जोङो थायोमोन दा फैयै फैयै जोंनियावहाय ओ बेसेबांसिम थाङो नों नायफेरदों नायफेराखै ओरैनो जोंनाव मबाइलफोरावबो मालाबा नुयो बेसेबां डिग्रि सेलसियाससिम थांनायखौ मिथियो ना मिथिया देलाय
मोनथियो मोनथिनाया जोंनियावथ' दा बिदिनो थार्टिसिक्स गामसिम थाङो आरो
अ साननानै नायदो बिफोर बिदुङा जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोब्राब थार्टिसिक्स थार्टिसेभेन डिग्रि सेलसियासा जोंनि थाखाय गोरलै बाथ्रा नङा जेनेबा जों सुबुं माहारियासो बेफोरबायदि गरमखौ अबेबा हयथ'बा एसे लानानै हयथ'बा मोजां सेल्टार एबा जोङो मोजां जेनेबा अबावबा हाबनानै थानानै जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय बासायनोसै। नाथाय जायफोर ओ जों सुबुं माहारिनि अनगायै जायफोर जिब जुनार दङ। बिसोरथ' बहा थानो जेनेबा बिफां लाइफां गैयि जायगायाव बबाव थागोन बिसोरलाय। बिसोरथ' सोलिनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो ना दे बिनिखायनो इदिनो ओं दा नों जाय बाथ्राखौ बुंदों जे बिफां लाइफां दानफायनाय बे बिफां लाइफां दानफायनाया ओ बारा जानायनि जाहोनावनो जोंनाव बे कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांदों कार्बन डाइ अक्साइडआ जुदि बाङोब्लाथ' जोंनि बुहुमाव बे कार्बन डाइ अक्साइदानो गरम खालामा होमबा बारमण्डलाव बे बारमण्डलाव थानाय कार्बन डाइ अक्साइदआ बारा जानायनि जाहोनावहाय दा जोंनाव बिदुुङा ओ जेसेबां साननिफ्राय फैयो बियो जोंनि बुहुमावनो थाबथानायनि जाहोनाव जोंनाव गरमा बारा जायो आरो। बेजोंनो लोगोसे सुबुं माहा ख्रैया बांबाय नालाय ओ हा नां गोनांथि जानाय हा बाहागोआ बांसिन जाबाय बेयावनो बेबायदि जादों आरो। आरो मोनसे खोथाखौ नों बुंदों जे प्लास्टिक बाहायनाय। दा प्लास्टिक होनबाथ' जोंनि दु बयनि ख्रुइबो बांसिन जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जा जेंना। जाय प्लास्टिकखौ जोङो जेखि थासारियाव थाया मानो बेखौ बिजिरखौ दाखांनायनि उनावहाय जोङो उम उम बेखौ बियो जोंनि आबहावानि थाखाय गुबुंग्रा महरै फैयो। जेरैहाय प्लास्टिक खौ